नोंथां खोनादों ना गोजोन सानजफु नोंथांनिसिमबो नोंथांङा मानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै फल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ जोंनि गेजेरावथ' आथिखालाव जोंङो जेनेबा गोबां आबाद मावनाय नुदों दा नोंथांङा माबाफोर आबाद मावो नामा जेनेबा बिफां लाइफां नङाबा ओरैनो गायनाय
औ नोंथांमोना आबादनि सोमोन्दै थ' आंङो फोरमायनो हागोन फोरमायनाया नोंथांङाबो खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांङाबो बुंलांबानो जाबायनाा नोंथां। बा जोंङो आबाद होननानै बुंङोबथ' जोंहा गोबां दंङ जोंङो ओ आबाद होननानै बुंङोब्ला जोंहा आग जोंनि जानाय आदारखौ खौनो होनांगोन आरोना जोंङो जेनेबा माखासे मैगं थाइगं ओंखाम गम माबा माबि दं आरो गोबां दं आबादा जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनांगोनि अनगा जोंनि आसाम हादोरसा जाहैबाय आबादजोंनो जोंहा सोनारनानै थानाय आरोना। आबाद मावनायजोंनो गोबां सुबङानो जोंहा मा जादों आबादनि आबादजोंनो सोनारनानै मावनायजोंनो जोंनि जिउनि जोंनि जिउखौ खुंलांदों आबाद मावनानै मोननाय माखासे रां मोननाय एबा फैसा मोननाय बेैफोरजों नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हादों जे जेरै जोंहा बुंनो हागोन न' बां गाननाय जोमनाय आरो गारि मथर बैफोरखौ जोङो आबाद मावनायजोंनो जोङो बुथुमनानै लागोन आरोना दानि गोनोखोआरि मुगायाव आबाद मावनानै आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां इजि एबा गोरलै जानानै फैबाय आरोना गोदोनि समाव ज गोबां दुखु जरला सहायनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंनि आबाद मावनो थाखाय जोंहा माखासे समाव दैनि खरान जायोबा जोंहा दैखौनो मोना मोनामोन आरो ना दा नाथाय गोरलै जानानै फैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मेसिनफोर जोङो थिपखलफोरनिफ्राय जोङो मेसिन लगायनानै जोङो जे जे बोथोराव आबाद मावनांगौ बे बोथोर जोंङो बे आबादखौ मावनो हागोन‌ आरो ना जेरै जोङो मसेंफ्रावबो जोंङो माइनि आबादफोरखौ जोङो मावनो हासै आरोना दानि जुगाव गोरलै जानानै फैनानै गोरलै जानानै फैदों गोदोहायथ' जोङो जेनेबा बोथोर हिसाबै जोंहा जोङो आबादखौ मावोमोन जेरै जों दैज्लां समाव माइ गायोनालाय जे दैजां समाव जों माइ गायो बाय मेसें समाव जोङो बेसर सिबिं सबाय मेथा मा होनो आलु ओ बा कफि माबा माबि मैगंखौ जोङो मेसेंआव मावनाय जायोमोन बे थ'ओ खालि मेसिनावल' मावोमोन आरोना दानाया नाथाय सोलायजोबनो हमबाय दा मेसेंनि मैगंखौबो दैज्लाङाव मोनो दैज्लांनि मेगंखौबो मेसें न' मोनो बेैफोरबायदि जानानै फैबाय आरोना जोंनि दानि गोनोखोआि मुगाया
ओ बुंनोनो नांला आरोना जोङो बेफोरबायदिखौ आरो गोरलैयै गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलै गोरलै गोरलै लासै लासै लासै लासै लासैनो जानानै फैबाय आरो बे गोरलै जानायनि जोंहा जोबोद खैफोद गोनांबो जानानै फैदों आरोना जेरै जोंहा माखासे माखासे जेंनाफोरबो जोंनि गेजेराव जों नुजाथिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जेरै जोङो एम्फौ फिसिनाय मुलि फोरखौ एबा मा होनो दिराज फिफा फिथाइ सामथाइनि देरनाय मानायफोर बेफोरखौ मानि ओ मुलि सारनायनि गेजेरजों जोंनि देहायाव बेमार आजारफोर साफिनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ जोङो मोननो नुनो मोनदों एबा जोंनि देहा सोलेराव जोङो गोबानानै लानो गोनां जादों आरो ना दानि मुगाव गोरलैबो जादों आरो खैफोद गोनांबो जानानै फैदों आर ना नोंथां गोदोनि समाव गोरा मोनबो आरो मा होनो जोंनि देहा देहा सोलेरेरा बेराम आजारफाव खम जायो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन आरोना गोदोनि समाव मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय माने बांद्राय मुलिखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन जोंहा खालि जों बुंनो हायोमोन माने मोसौ जों हासार बै मोसौ खिनि हासारखौ जोङो सारोब्ला जोंहा मोजाङैनो जोंहा जाखायो एबा मोजां बिबांनि जोंहा फिथाइफोर एबा मा होनो बेदरफोर थाङो होननानै जोंहा मिथि आरोना बेनि थाखायनो गोदोहाय मा होनो बांद्राय मुलिफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो ना नोंथां आरो दाथ' दा बुंनांला जोंहा केमिकेल बाहायनायनि थाखाय एम्फौ बोरहैायनायनि मुलि बाहायनायनि थाखाय एबा हाग्रा मुलि बाहायनायनि थाखाय जोंहा जोंनि बे ओ मा होनो दीनै सारबाय गाबोननो फानबाय बेफोरबायदि फानफैयो आरोना नोंथां माने बैबायदि नोङो फानफैयोबा जोंहा बै मुलिखौ दडाइरेक्ट मोनजाबाय जों डायरेक्ट मोनजायोबा जोंहा माखासे बेमार आजार जों भुगिनांगौ गोनां जायो जायो आरोना आ बेखौ आं बुंनो हागोन ना आबाद आबाद मावोब्ला जोङो माखासेखौबो जोङो सानै हयैसो ओ माने मावनांगोन आरोना जेरै जोङो माखासे सोरबा सोरबाथ' माने ओ ओरैनो फैसा खामायनायनि थाखायल' फैसानि दान्दायावल' बिसोरो देहा बेमार जायोना मा जायो बेफोरखौ देहा एबा सावस्रिनि सोमोन्दै सानला आरो ना दानि मुगानि आबादारिफोरा खालि बिस्रा माख खालामनांगौ आबाद मावनांगौ गोनोखोआरि मुगाजों आबाद मावनांगौ थाब दिरुननांगौ हाथायायाव फानहैनांगौ बेल'खौल' सानसै आरोोना नोंथां गोदोहायथ' गोदो बेफोरबायदि गैयामोन नालाय गोदोहायबो मोजांमोन आरो मोजांनिफ्राय दा लासै लासै गाज्रिसिम फैबाय आरो नोंथां बेखौनो आं बुंनो सानगोन आरो आबादाथ' आबाद जोङो म मावनो हायाखै नोंथांा आं जायखि जाया आबादनि सोमोन्दै एथ'ब्राबबो बुंला जेनेबा मनि सोमोन्दै ओंथांनिसिम फोरमायना होबाय आरोना नोंथा नोंथाङा जेखिनि बे मोनथिनाय एबा जेखिनि मोनथियाखैमोन बेखौ मिथिनानै लादो आरो आं बुंनो सानबावगोन माने बे आबादनि सोमोन्दै ज गुबुन मोनसे आयदा एबा माबा मोनसे मा होनो मोनसे
आंजाब
एबा आबाद मोनसेखौ लानानै जों रायज्लायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो ना नोंथां नोंथाङा जेनेबा बिनि सोमोन्दै एबा आबादनि मोनसेनि सोमोन्दै फोरमायना होदो नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै
गोजोननाय थाबाय नोंथां दा जोंहा आथिखालाव आबाद मावनायनि माबाया लामाया बिराद गोरलै जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो जे हासार नांगौ बेखौ जोङो हासारफोरखौ जोङो मोनखाजोबसै आरो जोंनाव जोङो आजिखालिथ' जोङो ट्रेक्टरजोंसो हालेजोबखायो मोसजों हालौनायनि खस्थ'खौनो जों मोन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
सनायाव जोङो मानसिबो खस्थ' मोनोमोन मोौआबो खस्थ' मोनोमोन बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय आथिखालावो हालेवनायखौोरैनो हालौनो हासै ट्रेक्टरजोंनो दा जोंहा दैज्लांनि आं मोनसे आबाद फोरमायनोसै नोंथांनो बे आबादखौ मावोब्ला
आजनि
गोबां रांखौ जों मोननो हायो बे आबादानो जाबाय जों बे आबादखौ सनानि आबादबो होननो हायो आरो हायो आरो गुगोलफ्राव जोङो ागिर नायबा नुगोन बे आादखौ सनानि आबाद होनो जायग जाय आबादानो जाबाय संखाम आबाद जुखाम आबादा मोनसे ओरैबायदि आबाद बियो आरजिनायाव मदद होयो जेरै जोङो जुंखाखौ माबोरै मावोबा
खोनदों
हाखौ एकदमबारे दुहु दुखु खालामथारनांगौ आरो ना हाथराव थाखायो एसे एनै होमबाबो जोङो रटारजों मोजां हालौनांगौ ट्रेक्टरनि उम मोनसे नांगाल जायखौ जोंङो रथार होनो बेखौ जोंङो मोजां हालेवनानै
जोंङो बेयाव सुजा जों माबा मावनानै जोंङो
हासार हासारनि गोनांथिथार हासारखौ जोंनो बिराद नांगौ जोंङो माखासे इउरिया बेफोरखौ होनांगौ आरो जोंहा माखासे
औ
जोंङो रासायनारि हासार दंङ जों बेखौ होनांगौ आरो दा बिनि उनाव जोङो गिबियाव हासारखौ ट्रेक्टरजों हालेवनायावनो होफाखानांगौ जाहाथे हायाव बे हासारा मोजाङै मिस मििस मिलायो जों बेयाव माखासे रासायनारि हासार आरो गोबोरखि हासार बेखौबो होनांगौ आरो दा जोङो गिबियाव मोजाङै हालेवनानै लादो हाखौ हालेवखांनायनि उनाव हासारफोरखौबो होना लाखादो मोजाङै हासारखौ मिस मिस माबा होदो दा बिदिनो जोङो हाखौ सानसे साननै दोननांगौ आरो जाहाथे दा बेनि उनाव जोंङो हाखौ मोजां फोमोननायनि उनाव बेयाव जोंङो ओ नांगोलजों सिन बोनानै जों आलुखौ जेरै गायो ओ बेफोरबायदि गायनांगौ आरो आलुखौ जोंङो जेनेबा एसे एसे एक फुट एक फुटद्रायबो नंद्राया जेन'बा हाब मोनसेनि एसे खा हाद मोनसेफोर' नंद्राया जेन'बा बिदिनो पन्द्र' सेन्टिमिटार बिस सेन्टिमिटारसो जोंङो गोजान गोजान जोंङो बे बेगरखौ थुनानै होनांगौ आरो बे नांगोलजों सिनबोनायाव ओमफ्राय बिदिनो गायजोबदो गायजोबनानै जोंङो उम बेखौ फबदो आरो फबनानै जोंङो बेयाव मा ओ इउरिया सारना होनांगौ इउरियाया जोंनि बिफांखौ मोजां खालामो बा खोमथा खोमथा खालामो बिनि उनाव जोंङो ओ मोसौ मोसानिफ्राय जोंङो माबानो थाखाय थाखाय रैखा मोननो थाखाय जोंङो ओ बारि बा मुसारि बिदि होनांगौ आरो। आजिखालि कारेन्ट सर्ट बे फेनसिं दंङ मोनसे बेटारिनि बेयाव जोंङो बेखौ खोंनायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुंब्ला जोंङो मुसारि बायनो मुसारि जोंथ' आबादखौ बुरजा मावो नालाय मुसारिबयाव बेर दुुमनो जोंहा गोबां खस्थ' थांङो जोंङो फेनसिं
आरो जोंहा एसे खमनिनो जायो आरो। दा बिदिनो आरो बे जुखाम आबादखौ गोरलै गोरलै खिलिनायाव मोसौफ्रा जानो बिराद मोजां मोनो मानोना बे जुखामा गोदै जायो बेनिखायनो बिसोर जायो आरो बेनिखायनो जों बेखौ बिसोरनिफ्राय बासायथारनांगौ। बिनि उनाव जोंङो ओ दैखौ मोजांङै होना होनांगौ जोंङो
आलि आलि आलि बारनानै जोङो दैखौ मोजांङै होबोय थानांगो मानो होनना बुला जों आबादाव गोबां दैनि गोनांथि जायो। दा बिदिनो
दैखौ होखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ जौनायखौ नेबाय थादो दा जेब्ला फिथाय खाजागोन ना
ओमफ्राय जोंङो बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोन्नानै जोंङो बेखौ सान्दुं फोराननांगौ आरो सान्दुुं आव फोरानोबा मा जोंङो बेखौ बेगरखौ ओ बेगरा जोंना मारा होनाय मोजां जायो जोंङो जोंना मेसिन दंखायो बे जुखामखौ मारा होग्रा मारा होग्रा माने जोंङो जुंगामखौ बे ओ जों माइखौ जेरै मेसिनाव गारसनो सनो मारा होनायाव बेबायदि गारसननानै जोंङो बेगरखौ मोनसे साइदआव जोंङो मोनजोबखायो आरो दा जोंङो बेगरखौबो मोजांङै जेब्ला जोंङो बेगरखौ मोजां मारा होखांनानै मोनगोन जोंङो बेखौ जोंङो सानदुंआव मोजां फोराननांगौ आरो मा मानो होनना बुंब्ला जोंङो बाजाराव फानोब्ला ओ जोंनो उम सान्दुंआव फोराननानै बा ज्रां ज्रां जाहोथारनांगौ बिनि उनाव जों बेखौ गुन्दै खालामनानै फाननो हायो आरो जोंङो बिदिनो बेगर गोजायै फाननो हायो आरो। दा जोंनाव बे जुखाम आबादा ओरैबायदि दाम मानो होनना बुंङोब्ला जों जुखाम खौ गोबां माबायाव बाहायो। जों बेजों मैदा बानायो आथा बानायो दा बेफोरखौ जोंङो जोबोद मोजां बेसेनाव फाननो हायो आरो दा जोंहा मुलाम्फाखौथ' जोंङो आबादनिफ्राय ओ गोग्गोमैनो मोनो आंबो मावबाय जोंबो मावदों जों गामियाव जों ह गेजेराव ज' मावदोंमोन जोङो मोनथिगौ जेनेबा जुंखा आफादनिफ्रायाय जोङो मोजां रांखौ जों आरजिनो हायो खालिबो जों बेखौ मा जेनेबा जों मोजाङैल' थाल लानांगौ आरो जेन'बा नों मोनफ्रोमबो आबाद मावबा नों बे आबादखौ नोंथाङा थाल लानानै मावखानांगौ होमबा नोंथाङा आबादनि आबादखौ रैखाथि होनांगोन आबादाव मा मा गोनांथि दङ बेखौ मोजां नायनांगोन आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव आथिखालाव साख्रि गैयाब्लाबो जों आबाद मावना माने नों मोजां रां खामायनो हायो दा रां खामायनायाव जोंहा लाजिनांगौ जेबो गोनांथि गैया आबाद मावनायबाबो जेबो नंङा साख्रि मावनायबाबो जेबो नंङा जोंनो खालिबो रांल'सो मोननांगौ दा बिदिनो नोंथांङाबो आंनो फोरमायबाय जेनेबा ओ जोंनि गेजेराव ओ आबादा माबायदि बा गोदोनि दिनाव आबाद मावनाय माबायदि दानि दिनाव आबाद मावनाय माबायदि आरो जोंना समाबो जाबाय नोंथां उम नोंथांखौ आंङो उननि समाव फिन ओ खेनसे लोगो मोनबावगोनखौ आं आसा खालामबाय। दा एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां